हेलौ नोंथां।
औ हेलौ नोंथां
नोंथाङा फ्रि नामा
औ नोंथां नै फ्रियैनै दं
फ्रिबा आङो इदिनो दानाय लुनायनि सायाव सावरायनो होननानै फैदों। नोंथाङा सावरायनो हागोन नामा?
औ नोंथां सावरायनो हागोन।
दे होमबा दानाय लुनायनि सोमोन्दै नोंथाङा आंनो एसे फोरमायना होगोरदो
ओ जों गिबियावनो जेनेबा दानाय-लुनाय बुङोब्लाथ' जोङो बे दानाय लुनाया जोंनि सिगांनि आज थै आजौनि समनिफ्रायनो सोलिबोनाय जेनेबा बिब्दिनो मोनसे ओ आयदा हिसाबै जों साननो हायो। औ जोङो जि दानायाव जेनेबा जोंनो खुन्दुं नांगौ जायो नङा होमबा नोंथां। जोङो खुन्दुं बरननो थाखाय जोङो गिबियावनो इन्दि फिथोबनिफ्राय इन्दि फिथोबखौ रुना नै जोङो बे रुनायाव जोङो खारदै बा सदा होनानै जों रुनाय जायो आ रोना खारदै होयोब्ला जोंनि जेनेबाद दो खुन्दुङा जि खुन्दुा बेयो गोमो गाबनि जायो आरोना नोंथां ओ बिब बिदिनो जोङो
ओ बिब्दिनो रुखांनानै दान मोननै मोनथाम जेनेबा बै खुन्दुङा ओ सेवनानै गुरै जानायनि थाखाय जोङो बेखौ बाहायनाय ओ जेनेबा थालिर बिलाइजों खोब नानै दोननाय जायो आरोना नोंथां। ओ बिब्दिनो जोङो बेखौ ओ दान मोनथाम मोनब्रै दोन ओ मोननै मोनथाम दोनखांनायनि उनाव जोङो बेखौ बोखांनानै जेनेबा थावख्रि लुनाय जागोरो आरो गिबियाव। जोङो दा थावख्रिनिफ्राय जोङो दाङा नाथायाव सोनानै लानाय जा यो दाङा नाथा ओ जोङो माइदि होनानै फोराननानै बेखौ सोरखियाव सो नानै सोरखिनिफ्राय जोङो आरो दाङा नासायाव सो ओ सोफिननानै। ओ बेखौ मुस ओ मा होनो सोरखि फिसायाव सोनानै जोङो बेखौ दोंनै सा ना लानाय जायो आरोना नोंथां‌ औ जोङो बेखौ साखांनायनि उनाव जेनेबा ओ साखांनानै बेखौ जोङो बबिनाव सानाय जायो आरोना नोंथां जि सोंनो थाखाय।
औ
औ जे जोङो बबिनाव साखांनानै बिब्दिनो फ्रेमाव सो नानै जिफोरखौ ओ जेनेबा सोंनाय जाबाय सोंखांनायनि उनाव जो नो खनो ओ ओ खुुन्दुं ओ जेनेबा रासो खायो बेनिफाय जोङो नो खनसिगोन न खनखांनायनि उनाव जोङो जेनेबा महर बानायनांगौबा महर बानायसिगोन आ बरनि सुखांसिगोन बिब्दिनो जोङो बिब्दि खालामखांनानै जेनेबा ओ माबायाव साल खुन्थायाव एबा गान्दैयाव दोननानै जों सालखुन्थायाव होनाय जासिगोन आरोना नोंथां। बेनिफ्राय जोङो जिखौ दानो थाखाय गिबियावनो। मुस्रा साग्रोना लानांगोन जों नोंथां
औ
औ बिब्दिनो जोङो मुस्रा साखा लानानै जि दानाय जायो आरो लोगोसेनो जोङो ओ गावनि जि जोम गाननो थाखाय बाहायनाय ओ एबा दानो लानाय जिफोराव जोङो गाव गावनि फसनै जे एबा आगर आखायखौ एरखांना लानाय जायो नङा होमबा नोंथां?
औ
औ दा जोङो बैफोर आगरफोरखौ जोङो जोंनि गोसोजों बा जोंनि फसायनाय होनायजों जोङो गोबां रोखोमनि आगर एरना लानो हायो जेरै ओ दाउस्रि औ दाउराय मोख्रेब आगर दिंखिया आगर दाउराय मोख्रेबा जाहैबाय जेनेब दावराइनि ओ महरखौ लानानै एरनाय जायो आरो दिंखिया आगरा जायो जाहैबाय जोंहा दिंखिया बिलाइनि महर आरो जोङो हाजो आगर जेनेबा मिथिंगाखौ लानानै हाजो बायदि ओ दख'नायानो जा आर'नायइानो जा बा गामसायानो जा बैफोरनि जिं जिंआव एबा रुगुं रुगुङाव जोङो बैफोर आगरफोरखौ एरनाय जायो नङा होमबा नोंथां?
औ नंगौ।
बेनिफ्राय जोङो दाउथु बिख था जेनेबा दाउथुनि बि बै बिखा जरनि आ महरखौ जों जर एरनाय जायो लोगोसेनो बैग्रि बिबारनि आगर एरनाय जायो। अ बेनिफ्राय जोङो जेनेबा आगर गुबैबो एरनाय जायो।
ओ बिनिफ्राय जोङो फारौ मेगन महरनिबो आगर एरनाय जायो नङा होमबा नोंथां।
औ नंगौ नोंथां।
ओ आरो जोङो खुन्दुंफोरखौ गाबहोनो थाखाय सिगांनि समफोराव जेनेबा बिफांनि बिलाइ बेगर बिगुर बिबार फिथाइ बेफोरखौ जों जोङो देग्लिनानै दैयाव सोमनानै जोङो खुन्दुंखौ सोमनानै दोननाय जायोमोन आरोना नोंथां बिब्दिनो सोबनानै दोनखांनायनि उनाव ओ दंफांनि ओ बिला ओ जेनेबा ओ बैफोर रंफोरा खुन्दुङाव ओ खुन्दुङाव नांसिगोन आरोना नोंथां बिब्दिनो जों खुन्दुङाव रङा नां नांखांबाथाय जोङो बेखौ जेनेबा जिफोराव आगरखौ एरनाय जासिगोन आरोना नोंथां औ जोङो जेनेबा गोदोनि समावथ' जिफोरखौ सानसेयावनो ओ दख'नाखौ गांसे हायामोन जानो हागौ नों
औ हाया।
औ औ गामसाखौ जेनेबा हागोन आर'नाइफोरखौबो हाजोबनाय नङा बैफोरबायदियै जेनोबा जोङो आग आगरफोरखौ एरनाय जायो आरोना नोंथां।
औ।
औ। औ नोंथाङा एसे फोरमायना होदो नोंथांनि मोनदांथिजों।
आंनियाथ' इदिनो सिगांनि समावथ' इदिनो जि दानाय होनोबाथ' इदिनो बांसिन इन्दिनि दायोमोन ना ।
औ औ।
इन्दिनिया दाथ' बिराद बेसेन जाबाय बायनोनो हाला आरो बाजाराव सोंबाथाय गोबां बेसेन होननानै बुंनाय जायो आरोना इनिखायनो बायनोनो हाला आरो बे इन्दिखौ सिगां माबायदि दायोमोन आं नोंथांनो एसे फोरमायनोसै आरो। इन्दि दानायानो जाहैबाय बिदिनो माबा फास्टआव इन्दिनि एम्फौ लानाय लासिगोन आरोना।
औ।
बेनि ओमफाय बे एम्फौखौ इदिनो एम्फौ जाबाथाय बे एम्फौखौ जिरनानै एम्फौ जासिगोन बिनि माबा फिथोबखौ जोङो इदिनो खुन्दुं दि हुनो आरोना।
औ एम्फौआबोथ' जेनेबा बेसेन गोनां मोनसे ओ औ फानजाग्रा उम उम।
फानबाथाय बिराद बेसेन गोसा आरोना बेखौ सेरसेयावनो फानबाथाय ब्रैजौ ब्रैजौ बाजौ बिदि मोनो आरोना।
ओमफ्राय बेफोरबायदिनो लुनानै दायोमोन आरोना आरो बिदि बिदिनो गाव गाननो थाखाय दखनाखौबो निजेनो खुन्दुं बायनानै इदि बिदिनो निजेनो दायोमोन आरो गाव गाव गोसो जानाय बिदिनो मा दिननि आगर एबा मा समायगोन बेफोरखौ सानखांनानै समायना रमायना इदिनो आगर एरनानै जि दख'ना दानानै गानोमोन आरो आरो बेफोर दख'नाफोरा इदिनो गोबाव समहालागै जोरोमोन आरो बैसागु बोथोर सफैबा गोदोनि दिनाव इदिनो गावनि गाननाय दख'ना गोमो दख'ना बिदनफोरखौ इदिनो गावनो न'आवनो दानानै गानोमोन आरो गोबाव समहालागै जोरोमोन आरो बेफोर दख'नाफोरा न'आव दानाय दख'ना दखनायाथ' रोजा आराम जाखायो होननानै मिथिखायो नोंथाङाबो।
औ औ।
आरो बैसागु बोथोर सफैबाबो बिदिनो गावनि अनजालिया गावनि मोजां मोननाय अनजाल अनजा अनजालुनो इदिनो गामसा आर'नाइ इदि दानानै हरोमोन आरोना। दानि दिनावथ' बेफोरबायदि दानाय बारा गैबांला होमबाबो दायो। बिराद मोजां आरो आरो जि दानायाव बाहायनाय बुस्थुफोरानो जाबाय बांसिन औवानि औ औवानि आरो दंफांनि जायो आरोना इदिनो सोर सो-सोरखियाबो औवानि जाबाय इदिनो माखुफोराबो बिदिनो दंफांनि जासिगोन बिदिनो माबा ओ गरखा गरखायाबोथ' बिदिनो माबानि औवानि बेफोरबायदिनो औ औवा आरो दंफांजोंबो गोबां बसथु दिहुननानै जि दानाय बा बाहायनाय जायो आरो खुन्था खुन्था मोनब्रैखौबो जों औवानिजों बानायोना बांसिन । गय दंफांजोंबो बानायनाय जायो आरोना।
उम।
बिराद माबा आरोना जि दानायावबो गोबां बुस्थु नांगौ दानि दिनावथ' इदि थातनि बेसेनाबो गोबां जाबाय बायनोनो हाला। बे गोदोनि दिनाव थाखानायफोरासो जि मोजां मोजां दायो दानि दिनावथ' बेफोर थातफोरखौ बायनो हायैनि थाखायनो जिफोरखौ दाला आरोना। आरो गोदोनि दिनाव दिनो जि दानो रोङि सिख्लाखौथ' रावबो हाबा लायामोन।
उम उम उम नंगौ नोंथां नगौ गोदोनि समाव जेनेबा जि दानो रोङि आइजोखौ मा होनना बुङोमोन नोंथाङ फोरमायना होनो हागोन नामा। जि दानो रोङि सिख्लाखौ बा आइदिखौ मा बुङोमोन नोंथाङा फोरमायनो हागोन ना?
आदुंगारि होनो मोन।
औ आदुंगारि सालदां बेफोरबाय
औ बेफोरबायदि बुंनाय जायोमोन आरो बेफोर जि दानो रोङि सिख्लाखौ रावबो हाबा हौवाया हाबा लायामोन आरोना। गोदोनि दिनावथ बिदिनो मावनायफोराव दानाय लुनायाव गोबां आखा फाखामोन जेरै माबायाव बाथ्रा माबायाव बुंनाय दङ। जेरै बिब' बिनानाव सानै आसागि बैसागि बिसोरोथ' बिराद आखा फाखामोन बिब'आ सिदलाव जिरायनानै नै दाउ बिरलांदों होननानै खोनन्थाबानो बिनानावा थाबनो सियावनो दाउ बिरमानि बिरलांनायनि आगरखौ एरखाङोमोन । बेफोरबायदि आरोना, आरो आगरबाबो गोबां बायदि बायदिनि नाम दं गोबां समायना रमायनाबो आरोना बेफोर आगरफोरा बिदिनो दिंखिया आगर होनो। म होननानै बुङोब्ला दिंखियानि दिंखिया बिलाइनि आगरखौ माबानाय जायो आरो दाउ। बिदिनो दाउ दावराय आगर बिदिनो दाउरायनि आरो हाजो आगर हाजो आगराबोथ' गोबां समायना रमायना समायना जेरै दिंखिया आगर होनोब्ला जोंनि आर'नायाव होनाय आगरानो नङा। नङा होमब्ला? बिराद समायना रमायना नुयोना बेफोर आगरफोरखौ ।
औ
बिदिनो आरो।
ओ ओ गोदोनि समनिफ्रायथ' । जेनेबा बिब्दिनो जिखौ न'आवनो इसानसालि
हा
खोनायाखै नोंथां?
नोंथां जोंना टाइमाबाबो जानानै फैबाय होनब्ला जोंना बेखिनियावनो दोनथ'नोसै नामा?